नोंथां हेलौ नै जिरायना जिरायना दं नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिदा दा?
औ फ्रियालाय फैबायमोन नोंथां।
औ आं नोंथांजों ओ दसे सम रायलायनो थाखाय सुफुंहरनाय जादों नोंथां। नोंथाङा आजों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
बे खोथाया बाथ्राया जाबाय जे ओ आथिखालाव आबहावानि आबहावाया बोरै गुबुंले जायो एबा जानाय नोंथां खमायनांगोन ओ
अ हागोन नोंथां। हागोन हागोन।
अ
दा आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गसिबो बे जोंनि बार हावआ इयाव जोंनि बे मिथिंगायारि आबहावायाव माने जेसेबांखिनि दिनैसिम आरो दासिम दाबो सोलिगासिनो जे
ओ आबहावा गुबुंले जानाय। दा बेफोरखौ जों गासैबो सुबुं माहारियानो मावदों। जों बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हायो मानो होनोब्ला जि नों आं दा जेसेबांखिनि खामानि मावगासिनो बेफोरो गासैबो आबहावानि थाखाय माने आबहावा गुबुंले जानायाव माने मोनफा मोनफा गोहोम खोख्लैनाय मोनसे जों हाबाखौ माने मावगासिनो दा दा जेरै बुं जों बुंनांगोन जे माखासे बिफां लाइफां दानफैनोबो माखासे आबहावा गुबुंले खालामनायाव मदद होयो दा जों
औ
सानफ्रामबोनि जिउआवहाय माने नांगौ जानाय जे जोंनो माखासे खामानिनि थाखाय दानि सुबुंफ्रा एसे एनै नांगौ जाब्लानो जे बिफां लाइफांखौ दानफायो दा बे मोनसे गोबांथार मोनसे आबहावानि थाखा
खैफोद गोनां आरो आबहाव गुबुंलै जानायाव मोनफा मोनफा ए हेफाजाब होग्रा बे दंफां दानफैनाया दा जों दंफांखौ दानफायनाय सोलाय जोंहा दंफांखौ गायनांगौसो जोङो दामाने दानि सुबुं जोंङो एसेबां माने लाइफां गायनायखौ नुनो मोनलिया जों बांसिन बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनसै दा बेफोरनि जाउनाव माखासे अक्सिजेननि बिबाङा खमायनानै कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांनो हमदोंमोन दा बे हिजाव सासे आबहावा गुबुंनाया बांनायनिफ्राय बांबोनो हमगासिनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला माखासे जों दानि जुगावहाय जेसेबां सुबुं अनजिमा बांदों बेसेबां जोङो माने जिखिनि सुबुं अनजिमानि नांगौ जानाय जिइ जिरादफोरा बांदों बांबो गासिनो दा बैफोरनि जाउनाव माखासे दै नांगौ जानाय जिरादफोरखौ जों दिहुननो थाखाय जोंनो माखासे थानायाबो माखासे इन्डासट्रि बायदि बायदि नांगौ जायो दा बे इन्डास्ट्रिफोरखौ लुनो जोंनो खम जायगानि थाखाय माने जाया खम जायगायाव माने गोबांथार गुवार गुवार जायगाफोरखौ जोङो दखल खालामनानै माखासे इन्डासट्रिफोरखौ गायस'नो। दा बैफोर जायगानि बिसिबांखिनि माने जायगा जा जायगा नांगौ इसिबांखिनि जायगायावहाय बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ एवस्रांनानै बा दानस्रांनानैसो इन्डास्ट्रि एबा कल कारखानाखौ गायसननाय जायो दा बेयाव लोगोसे दानफायनाय एबा बिफां लाइफां दानफायनाय हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय बेफोरखौ जाउनावबो जों माखासे गोबांथार आबहावानि गुबुंनाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दा बैयाव कल कारखाना गायसनग्रा कल कारखाना गायसंनानै बिफां लाइफां दानफायनानै आबहावा गुबुंले जाखाबाय दा आरोबाव कल कारखानाया जेब्ला गायसन जागोन अब्ला कल कारखानानिफ्राय माखासे जि ओंखारनाय प्लास्टिक बायदि आरिनि बेफोरखौबो माने उम गारनो थाखाय जोंनो माखासे जायगा नांगौ बै जायगायाव जेराव गारगोन बेयाव माखासे जोङा आबहावानि जे प्लासटिक प्लासटिक आ सेवनानै थाङा बेयाव मोनसे जेराव गारगोन बे प्लास्टिक गारनाय जायगायावहाय मानसिया जे गुबुंले जायो हा गुबुंले जानायाव आबहावा गुबुंले जानायाव मोनसे बाहागोआ आबहावा गुबुंले जानायनि मोनसे बाहागो आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा प्लाटिकफोरखौ माने दैमा दैसा बिलो बिलोमा बायदि बायदिफ्राव गारनायावहाय माखासे दैफ्राबो गुबुंले जायो दा दै गुबुंले जानायाबा मोनसे आबहावा गुबुंले जानायनि मोनसे बाहागो।
जों बुंनो थाङोब्ला जों मा गांसे दा हान्थामेलानि जाउनावबो जों गोबांथार आबहावाखौ गुबुंले खालामगासि नोंथाङानो नुबोदों जानांगौ माखासे जों गारि मटर सालायो जेरै जों पेट्रल बाहायो गारि मटर सालायनो थाखाय पे उखुन्दै माखासे खामनाय उखुन्दै गनाय गारि गुरानिफ्राय गनाय माखासे उखुन्दै बैफोरखौ माखासे जोंनि आबहावाजों गोरोबफानानै जोङो हां ला नाय बायदियाव माखासे गोबांथार बेराम आजारखौ सोना होयो‌ जोंनि देहायाव दा बेफोरबो मोनसे आबहावा गुबुंले जानायनि गोबांथार मोनसे मोनसे गिदिर खामानि आरोखि दा जों बांसिन नुनो मोनो जे जों जे दा नै दानि जेनेरेसनाव ओंखारदों माखासे इलेक्ट्रिक बेटारिनि गारि इलेक्ट्रनिक बाइक स्कुटि बेफोरखौ जों बाहायोब्ला निसय जोंनि माखासे आबहावाया गुबुंले जा नायनिफ्राय जोंहा मोनसे गोग्गो आबहावा सोमजियो ना? बिफां लाइफां गायनायखौ जों नुयोदि माखासे सुबुंफोरा आबहावा सानावल' जों बिफां लाइफांफोरखौ गायो। नाथाय बि नङादि आबहावा सानावल' जों बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ। नाथाय माखासेखो जोंहा दङ बैफोर सुलिफोराव जों सुलि थानायखौ थांखिनाय बायदि फांसे बिफां गायोब्ला आरो गायनानै जुदि बेखौ जोथोन लायो मोजाङै फेदेरोब्ला फोलावोब्ला जों बेखौ संरैखाथिदों आबौ जिबायदि बांदों बिबांआ खमायनायजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो थाखाय जों माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो। बै समाव जों मोनसे मैगंआ खमायनानै जोङो आबाद गोबां मोन नुजाथिदों आरो खैफोद गोनां नोंथां बुंगोन नामा नोंथां एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां ओ बिदिनो बिदिनो आबहावा बिदिनो जोंनि सोरगिदिं सोरगिदिं थानाय आ बिफां लाइफां समायना रमायना बायदिसिना मिथिंगायाव मोननाय जि सम्पद बा जों मिथिंगायाव जि नुनाय दंफां लाइफां समायना नुथाय बेखौनो जों मिथिंगायारि एबा आबहावा होननानै नुनाय आरोना बिदिनो जों आबहावायाथ' गोबां जेरै जोङो आबहावा होनोब्ला जों जोङो इदिनो जोङो इदिनो दंफां लाइफांजों साग्लोबनाय आरो समायना रमायना बायदिसिना बे बायदिफोरखौनो जों आबहावा होनो आरो ना बेनि अनगायबो जों आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जोङो बुंनो हायोदि आबहावा गुबै जा ओ गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों मानसि सुबुं माहारि सुबुं माहारि रिया आथिखाल अ गोदोनि समाव जिबायदि सुबुंमोन नाथाय जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनाय जेसेनो बांबोदों सुबुं अनजिमाया जेसे बांबोदों एसेनो न' बां लुनो थाखाय बिदिनो सासे न'खराव जिबायदि ओ सिगां जिबायदि गोदोनि समाव जि सासे सानैमोन बेफोर न'खरावनो फेमिलिफोरा बांनाय सुबुं अनजिमा गावबाागाव जुदा जानायखौ जों जायनि थाखाय जोङो साखाथियाव थानाय दंफां लाइफां बायदिसिना ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनो जों गावबा गाव न' बेफोर सुबुं अनजिमाया बां जायनि थाखाय बेफोर सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव जों बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो गोनां जादों बेफोर बिफां लाइफां नायजोंनो जोंनि जि हां लानाय अक्सिजेन मोनो जों बिफां लाइफांबाय बेफोर अक्सिजेन लेबेलफ्रा खम जादों आरोना। बिनि थाखायनो जों खाबु आदारखौ बांसिन मोननाय जायो जायनि थाखाय जोङो सुबुं अनजिमायाव जोङो हां लानायाव ओ गोबां जेंना सोमजियो आरोना। जायनि थाखाय जों इदिनो गरम गरमाबो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना बिनि अनगायैबो आरोबाव आबहावा गुबुंले जानाय जाहानो जाबाय गारि मथर ओ गारि मथर बांनायनि जाहोनानो जादों सुबुं अनजमानि जे सुबुं अनजिमायानो दिहुननाय बेखौ सुबुं अनजिमायानो गावनि जिबायदि गोजान एबा हान्थिलांनो थाखाय नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमाया जेसेबांनो साबसिननाय हामसिन दिहुनदों जों आबहावाया बांसिन गुबुंले जादों। मानो होनब्ला जों दा गारि मथर सालायनो थाखाय जों जिबायदि लामा नांगौ बेफोरखौ जोंङो बाहायदों नाथाय जों बाहाय जोबो हान्था मेला हान्था मेला एबा गा ओ बाहायनो थाखाय जों बिदिनो गारि मथरफोरखौ जोंङो बिदिनो ओ गारि मथर दिंहुनाय लोगो लोगो जों बिदिनो दानि जुगावजोंङो दिडिजेलजों सालायो पेट्रलजों सालायो बेफोरखौ जों गारियाव ओ सालायनानै ओ बे समाव जोंङो सा सावनानै जों जेब्ला जरै सावो जेब्ला गारि सालायो अब्ला बेफोरबाय ओंखारनाय गारि मटर निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाजों गुबुननि जायो नाथाय बे आबहावाखौ गोरोबना थानो हाया मानो होनब्ला बेफोरो ओ ओ गोग्गो आबहावाजों गोरोबा थानाया जायनि जाहोनाव बेफोर आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो ना बेनि अनगायैबो बेदि गारि मथर निफ्राय ओंखारनाय बेल ओ गारि मथरनि आवाज बेल बेफोरबो जोंनि आबहावागआव गोबां जेंना सोमजिगोन जायनि थाखाय आबहावाया गुबुंले जायो। दा हान्था मेला लामा बानायनाय बेफोरावबो जोंङो बायदि रोखोम रोखोमनि मेसिन गारि मथर बाहायो बेफोरखौबो ओ डिजेल पेट्रलजों नो सालायनाय जायो आरोना बेफोरजोंबो जों गोबां उखुन्दै ओंखारो गोबां उखुन्दै ओंखारो जायनि थाखाय आबहावा आबहावाजों गोरोबना थानो हाया बेनि थाखायनो आबहावा गुब जायो बेनि अनगायै जोंङो मोननो हायो दानिजुगाव जोंनि ला लामा सामायावनो जा हानि लामायावनो जा जों गोजौ गोजौ जोंनि गोजौथबो बा अख्रङावबो जों उरां खारो बेफोरबो जोंङो गोबां गोबां रोखोमनि उरान दं जाय- जोंनो खारोब्ला जोंनि सोमोनांथाव राव आवाज खोनानाय मोनो जायफोर बेफोरो आबहाखौ गोबां गुबुंले खालाम आरोना जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाबाय ओ दै गुबुंले जानाय दै गुबुं गुबुंले जानाय बिदिनो ब बार बार गुब' बुंले जानाय ओ दिन बिदिनो बार गुबुंले जानाय जोंङो मोननो हाबाय। बा दै गुबुंले जानायनि ' जों मोननो हायो जिं दैफोराव जिं ओ जिं गोदोनि समाव जि ओ जोंङो दुगैयोमोन बेखौनो लोङोमोन बेयावनो जोंङो बेखौनो जोंङो मोसौ मोसौआनो जा मानसियानो जि जिजों लोंयो आथिखालाव जोंङो जोंनि जाग्रा मुवा प्लास्टिक मुवा बायदिफोर बाय जि जायगायाव जारला मोरला बेफोराव जि दैफोरा थांनो हाया दा आरो बेफोर प्लास्टिकफोररा सेवालासिनो दैयाव थानानै जमा जायो जायनि थाखाय दैबाना जायो। बेफोर दैबाना जानायनि जाहोनाव जों गोबां लेथ्रा जेंना सोमजियो आरो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफ्रा प्लास्टिकनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा दा सुबुं अनजिमा एबा बारहावायाव गोरोबनानै सुबुंफोरनि गोबां खैफोर बानायो आरोना जायनि थाखाय जों द डक्टरफ्राव थांनो गोनां जायो बेनि थाखायनो आबहावायाबो जायो। बेनिफ्रायनो ओ बारा बार आबहावा जानायानो जाहै बेनो जाबाय कारखानानिफ्राय ओंखारनाय ओ उखुन्दै बेफोरखौ जोंनि बारजों गोरोबनानै थायो बे जायैनि थाखाय आबहाया गुबुंले जाया आरोना। बेफोरनो मानसिनाव। गोबां ओ केन्सारफोर सोमजिनो हमो आरोना बिदिनो खारखनायनिफ्राय ओंखारनाय। ओ खारा ओंखारनाय दै दै गाज्रि बेफोरबो जोंनि दै फोराव जमा जानानै दैया गुबुंले जायो जायनि थाखाय आबहाबो गाज्रि जायो आरो नोंथां जों आबहावानि गुबुंले जानानि जाहोनानो बुंनो थांब्ला सुबुं माहारियानो सुबुं माहारियानो आथिखालाव बेनि अनगायैबो न' बां लुनायनि अनगायैबो जों गोबां इन्डासट्रि दारिमिन बायदिसिना गोदान गोदान कम्पानि रां आरजिनो थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय गोबां बायदिसिना बारि एबा हाग्रा बारिफोरखौ ओ दंफां लाइफांफोरखौ दानफाइनाय जायो आरो ना जायनि थाखाय जों ओ मोनसे मोननै दंफां दानफैनाय जाया गोबां दंफांफोर दानो बेरायनि थाखाय जोङो आबहावा बिराद गुबुंले जायो जायनि थाखाय जोङो ओ जायनि थाखाय जों जिबायदि आबलाव गोग्गो थानांगौ बेखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ दा नोंथां ओ रायलुवा खोथाया बाथ्राया गोबां गोलाव दङ बुंजेननो हाया नोंथां दा आं बेखिनिखौ नोंथांनिसिम फोरमायनानै ओ होबाय नोंथां गोजोनथों नोंथां खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां